ओ खोनादोंना नोंथां। ओ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम ओ आं नोंथांनो हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। दा नोंथांनाव सम दङना ओ आं जाय आयदानि थाखा आ सायाव सावरायनो नोंथांनाव हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो। जाय फोरबोफोरखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों बे फोरबोनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथानाव ओ हरनाय जादों दा बिदिब्ला ओ फोरबोफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायग्रोनोसै।
औ नोंथां।
जोंनि दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि बयजोंबो मिथिसारजानाय ओ बयनिबो आंगो बे फोरबोआनो जाबाय बैसागु फोरबो। ओ बे बैसागु फोरबोआनो जोंनि बर'फोरनि देरसिन फोरबो होननानै जों बुंनो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन फोरबोफोरखौ जोङो फालिनाय जायो। जेरैहाय बैसागु फोरबोनि अनगायै आमथिसुवा फोरबो, काति फोरबो। ओ मागो दमासि फोरबो बैफोर फोरबोखौहाय जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो दा आं नोंथांनि नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बैसागु फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों।
ओ
जोंनि बैसागु फोरबोआनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो हिसाबै जों बे समावहाय बयबो गाव गावनि दोरोङारि गानग्रा गामसा, दख'ना, आर'नाइ बेफोरखौ लानानै दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेङि, थरखा, गंगोना बेफोरखौ लानानै बर' गामि गामि हानजा हानजा ग्रिद ग्रिद बयबो गोसो होसारनानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बैसागु बोथोरा जागायो सैथो दाननि ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जायखौ जोङो संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो नोंथां। बेखौ जोङो ओ मोसौनि बैसागो होननानै बुंनाय जायो‌ बे संक्रान्ति दिनावहाय जोंहा मोसौफोरखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै लाव, फान्थावनि माला जोंहा गानहोनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे थाव गुबैखौहाय जोङो मोसौनि आसुखुर आरो मोसौनि गङावहाय फुननानै होनाय जायो। आरोबाव जोंहा ओ जोंनि ओंखाम दोनि हांगारखौ हुख'नानै जोङो मोसौनाव फाख्रा-सिख्रा गाब फुननानै होनाय जायो बे गाब फुननानै होनायनि जाहोनानो जाबाय जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ। गोदोनि दिनावहाय ओ जोंनि बे ओनसोलाव गोबांथार हाग्रा-बंग्रा थानायनि जाहोनाव जोङो बैसागनि ओ संख्रांथि दान खालि जोंहा मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो। जों बिसोरखौ दुरुंजों खानाय जाया। बेखायनो हाग्रानि जिब जुनार जेरै मोसा ल ख्राफ्रा जानो हायै बायदि जोंहा जोंनि मोसौफोरखौहाय फाख्रा सिख्रा बा गोसोम गोसोम दा गो जोंहा फुननानै होनाय जायो। बेनि उनाव जोंहा दुब्लि फोथार फोरावहाय जोंनि लावखारफोरा मेथाइ खनै खनै दुब्लियाव होलांनाय माखासे खुगा मेथाइफोर दङ जेरै लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा, बिमा गायदे बायदि दाजा बा बिफा बलद बादि जा बैफोर मेथाइफोरखौ खनै खनै दुब्लि फोथारथिं जोंहा हो लांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ संख्रानथि दिनावहाय मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दंबावो जे ओ जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय जेलै जेरै मुलि हारिनि लाइफांफोर
औ नोंथां
खौ गोखा गोखै जायखौ जों गोखा गोखै एवनानै जानाय होननानै बुङो। बे जानायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे ओ बे गोखा गोखैफोरखौ जोंहा एवनानै जायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव जानाय बेमार-आजारफोरा हामो होननानै जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव जोङो संक्रान्ति दिनावनो मोनसे ओ फोथायनायखौ जों नुनो मोनबावो ओ संक्रान्ति दाननि जोबथा खालार सोरांसि अखानायनायसि समावहाय सथ्रावलि देंखो दा मोब्ला जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। थिग बेबादिनो बैसाग दाननि से खालार खालि जोंहा जोंनि बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन इसोरखौहाय जोङो सिबिनाय जायो। गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन ओ धोरोमारि नेमान्थिजों जों इसोर खौ सिबियो जेरै जोंनि बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्राबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गोथार सि गाननानै जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय जेरै मोखोना बिबार रायदों बिजौ खाथ्रि बिबार बेफोरखौ ज' मुथाखानानै जोंहा बाथौनि दरखं उखुम मुदा आरो लांगोनायाव खेबनानै होनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोङो बाथौआवहाय आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो आर'ज गाबनाय जायो जाहाथे फैबाय थानायानाय जोंनि गोदान बोसोराव जोंनि जिउखौ जों मोजाङै मोजां बारहोहरनो हायो जोंनि जिउआव जाहाथे जेबो खैफोद आफोद जाया बेनि थाखाय जोंहा इसोरखौ सिबिनाय जायो बेबायदिनो बैसाग दाननि से खालार खालि जोंहा मागिनाय जाया जोङो बैसाग दाननि से खालारावहाय। गिदिरफोरखौ खुलुमनाय। मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय होनाय बोर सारस्रिनाय बेफोर हाबाफारिफोर। फोरखौ जों लानाय नुनो मोनो बेनि उनावसो जोंहा बैसाग दाननि नैथि खालार खालि। बयनिबो गामि गामि गावनि दोरोङारि गानग्रा जि जेरै आन्थाइ होनाय बायदि दख'ना गामसा। फ हौवफोरनि थाखाय गामसा हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना आर'नाइ बे। खौ लानानै बर'नि दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम सिफुं सेरा जथा बेङि गंगोना बेफोरखौ दामै दामै बैसागु खुगा मेथाइ खननायै खननायजों। जों बर'नि न'खर न'खर मागिनाय बा मोस साराय जोंहा माखासे दोरोङारि नेमखान्थिफोर दङ। बेफोर मागिनाय समावहाय जोंहा खायफानाव जौ मागिनानै लोङो। खायफानाव रां लायो खायफानाव मैगं थाइगंफोर लायो आरो खायफाया माइरंफोर हरो। थिग बेबादिनो जोंहा सानथामहालागै। बेबायदि मागिनाय माखासे हुदाफोर दङ। गोदोनि दिनावथ' स्नि दिनहालागै जोंहा। बैसागो फोरबोखौ फालिनाय नुयोमोन मागिनाय नुयोमोन नाथाय आथिखाल समावहाय सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाब। लोगोसे बयहाबो गावब गाव खामानियाव मुखुब जाबाय बेबायदिनो जोङो सानथामहालागैल' बैस। बैसागु फोरफोरखौ फालिनाय नुनो मोनो बेबायदिनो। सानथाम मागिनानै मोननाय माखासे। जाखिनि जों मोनदों बेखौ जोङो स्नि साननि उनावहाय। जों ज' दैसा जिोंं दुब्लि फोथारफ्राव। पिकनिक जानाय जायो जायखौ जों फुंखा हगारनाय बुंनाय जायो बेबायदिनो। जोङो बैसागु फोरबोखौहाय खुंनाय जायो नोंथां बेबायदिनोों। बिथांमोननि ओनसोलावबो जों मा मा फोरबोखौ फालियो। बा मा मा फोरबो। फोरखौहाय फालिनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आङो जोंनि बर'नि फोरबो। कार्तिक फोरबोनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानबाय नोंथां। औ जोङो कारतिक। फोरबोखौ जोङो कारतिक मासाव। जोङो होनाय जायो नोंदां। फालिनाय जायो नोंथां बेखौ फालिनायनि गुबै।
थांखियानो जाबाय जोंनि आबाद फोथाराव जोंनि माइ आबादाव जोङो जेखुनु आबादखौ जोङो माइ आबादखौ जोङो मावबाय। बे आबादखौ जोङो मोजाङै मोननो थाखाय। जोङो अहरह'यै मोननो थाखाय जोङो। इसोरनियाव मोनसे। बावथाय बावनानै जोङो आइ बिमा। लोखिनि मुङै जोङो ओ। जोङो दुब्लियाव आलारि बाथि सावनाय जायो जोङो। थाइगिर थाइगिर फिथाइखौ मिथियोना नोंथाङा। थाइगिर फिथाइ थाइगिर फिथाइखौ जोङो लायनानै। जोङो थाइगिर फिथाइनि बिखङाव जोङो। आलारि थाव गोथां लुनानै जोङो। आलारि सावनानै जोङो ओ। दुब्लि आबाद फोथाराव जोङो। माइ आबादनि फोथाराव जोङो जेब्ला बेलासि सम जायो अब्ला जोङो ओ। कारतिक मासाव जोङो सावनानै जे आंनि आबादा मोजाङै मोजां जालांथों एम्फौ एनला एम्बु दाउ बायदि बायदिफोरजों जोङो जाहाथे आंनि आबादा खहा जाया जाहाथे एन्जतफोरा अरस्रुद अरसाद खालामनानै माइ फिथाइफोरखौ जाया माइया बिदां गोलाव गोलाव जानानै अहरहैयैनो ओ फिथाइफोरा मोजां जायो बिनि थाखायनो जोङो आइ बिमा लोखिनि मुंखौ गाबज्रिनानै जोङो आलारि बाथि सावनानै जोङो गाब्रिनाय जायो नोंथां बिनि अनगायैबो जोंनि आरोबाव ओ ओ मोनसे फोरबो फालिनाय जायो जायखौ जोङो मागो मागो हिसाबै फालिनाय जायो मागोआव जोङो सिथाव लारु एन्थाब बायदि संनानै जायो जोङो एनथाब आरो लारु आरो सिटाव बायदिखौ जोङो माइब्रा आरो जोसा नङाबा बिदिनो आमफाखि बायदि माइरंफोरनिफ्राय जोङो माइरंनिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो जोङो दैनि सिथाव बा जोङो थावनि सिथाव थावनि सिथावबो जोङो माइब्रानिफ्राय बानायनाय जायो बेयाव माथाबो लगायनाय जायो जाहाथे थावजों एवनाय समाव बांद्राय ओ लाव लाव बा बांद्राय ओ गिफे जायैनि थाखाय जोङो माइरं मोजां बाथाखौ जोङो लगायनाय जायो लगायनानै जोङो बे फोरबोआव ओ माग फोरबोआव जोङो जानाय जायो ओ आरो ओ एनथाब एनथाबखौथ' नोंथाङा मिथियो ओ एनथाबा जाबाय गोरान एवनाय बेयाव ओ जोङो ओ एन्थाबखौ ओ जोङो माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला ओ गिबियाव जोङो ओ माइरंखौ ओ जोङो ओ माइनिफ्राय मिलाव हैनानै लाग्रोनांगौ ओ मिलाव हैखांनानै जोङो ओ माइरंखौ ओ सान्द्रि बा संग्राइफोरजों सान्द्रि संग्राइजों जावनानै लानांगोन जावनानै लानायनि उनाव ओ माइरङा जेब्ला साफा जायो अब्ला जोङो ओ बेखौ दैयाव ओ जिनिफ्राय ओ नैजि नैजि मिनिटसिम जोङो सोमनानै ओ जोङो बोखांफिननानै ओ दैखौ खेरखाफ्राव सर' होनानै जोङो ओ लानो हायो ओ बिनि उनाव जोङो ओ उवालाव ओ जोङो ओ देनो हायो ओ आथिखालाव ओ सोलोंथाइ बिथिं ओ फारि दावगानाय सुबुं सोदोमस्रि दावगानाय ओ जाहोनाव ओ जोङो मेसिनफोरजों ओ गोदान आरोंथाइनि ओ बिरोंदामिननि जोहै जोङो मेसिनफोरावबो जोङो ओ ओ गुन्दै खालामनो हायो ओ अन गुन्दै खालामनो हायो ओ बेबायदिनो जोङो अन उन गुन्दै खालामखांनानै ओ जोङो ओ लाबोनानै जोङो ओ सिबिंखौ मिथियोना नोंथाङा? ओ सिबिंखौबो जोङो सिबिंखौबो जोङो ओ एवनानै लाग्रोनांगोन। ओ मानोना जोङो